हेलौ
औ।
खोनादों ना नोंथां।
खोनादों दे। अ जागाय जासिगोन। जों रायज्लायनायखौ माबे माबे आयदायाव रायज्लायनो सानदोंमोन जों।
गाननाय जोमनाय।
अ अ दे जागाय लांदो नोंथां।
आंसोखौ रायज्लायग्रोनसैय होमबा।
औ दे।
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनबाथ' मिथिखायो दा ने। बर'फोरनि गाननाय जोमनाया गासै मोननै रोखोमनि
उम।
हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय।
औ नंगौ।
हौवाफोर गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला- गामसा फालि खाव खानाय आरो सि जोमनायानो गाहाइ। गामसा गाननाया। गुबैयै लिन्थि थेबनानै गानो। लिन्थि थेबालासिनोबो गानो। नाथाय हाबा हुखा आरो दोहोरोम फुजा फोरबोफोराव लिंथि थेबनाय गामसा गाननायखौ नुयो।
नंगौ औ।
खामानि मावनायफोराव फालि खावखानायखौ नुयो। गोजाम समाव। सि जोमो
उम आरोबाव अ आइजोफोरनिखौ फोरमायनो आइजोफोरनिखौ फोरमायलाय
आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला दखना फास्रा आरो ब्लाउस बे मोनथामखौनो बुंजायो। दिनै बर'फोरा गानग्रा दख'नाखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो। जेरै अग्रं दख दख'ना आरो लांगा दख'ना। मोननैबो रोखोमनि दख खना खौनो दख'नाखौबो जेरबायाव थेबनानै गानो
नंगौ
अख्रं अग्रं दख'नाखौ रुगुंखौ सुजाबा ला सुजाबनानै गाननांगौ जायो जेरै लांगा दख दख'नाखौ फारसे जिङाव थेबनानै ओ बेजोंनो सेरजों लांनानै जान्जियाव खानानै लायो।
औ नंगौ
बेनिफ्राय आरोबाव
अग्रं दख'नाफोरखौ बांसिनानो बर' हिन्जावफोरा खामानि मावनाय न'फोराव बांसिन गानो आरो ओ लांगा दख'नाखौ बहाबा थांनायाव हाबा हुखा नङाबा बैसागु मोसानाय बायदिफोराव गाननाय नुयो।
औ नंगौ
गोदो गोदाय नाथाय बांसिनानो अग्रं दख'ना गाननाय नुयोमोन दायो नाथाय अग्रं दख'ना गाननायखौ खमायनो हमबाय खालि न'आव थानायावल' गानो खायफा खायफा बांसिनानो गाननो नागिरलिया
औ नंगौ आं एसे दाजाबनो सानदों अरं दख'नानि सायाव त' अग्रं दख ख'नाया माने जेनेबा माने मोनसे कमफर्ट बुंजायो आरो ना बेवहाय माने अग्रं दख'नाय नों जेर बे खेबसे थेबानो थाबाय बेखौ जेनेबा आरोबाव जा न्जिनि आरो माबा ओ मोजाङै मोजां खालामनायनि जेबो इमान एख' माबा गैया आरो ना माने खेबसे गानबानो जायो बेयो थ' बे जेनेबा जों खामानि मावनायफोरावबो इ जि जायोयो जेनेबा मालाबा लांगा दख'ना गानबथायायोसो दखनाखौ बांद्राय सामलायनांगौ जायोना ओमफाय बेबादि अग्रुं दख'नायाव थाया आरो ना खेबसे गानबानो जाखाबाय बेनि उनाव नों जि खामानि मावो मावबाय थानो हागोन बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो अग्रं दख'नाय आबो बिराद समायना समायना थायो जेनेबा बिराद समायना समायना आगर दानानै ओमफ्राय जों बांसिन सानजारि मानसिफोरखौ गाननाय नुयो आरो नाव अग्रं दख'नाखौ गो दो माने अग्रं दख'नाखौनो माने जेरावबो गानोमोन सानजारि आइजोफोरा बिनिफ्राय उनाव एसे माने समजों लोगोसे माने लखङा दख'नाखौबो गाननो सोलोंलांनाय जाबाय सानजारि आइजोफोराबो। स बेवहाय माने ओमफाय दानि लाइमोनफोरा माने लांगा दख'नाखौ बांसिन साबजानाय मोनसिननाय बायदि मोनो आरो माने मानोना बेयो नुनायाव साबसिन जायो आगरफोरा बांसिन मोजांसि सिनै थानाय जायो थ' बेवहाय माने जों बांसिन दानिया जेरावबो माने लांगा दख'नाखौनो नुनो मोनो आरो । अग्रं दख'नाखौ नों ङो न'आव न'आव थानायाव गानो ओमफाय आरो जेनेबा ब्लाउसनि कनसेप्टखौ बुंबा आरो माने गोदोथ' सुथेनायनि माबा गैयामोन नालाय थ' गोदो गोदायनि एसे जेनेबा फट'फोर नायबाथाय एकदम गोदोथार । नि जिथ' जोङो एसे ब्लाउस गाननायखौ नुनो मोना आरो ना । मानोना बेफोर उनावसो फैनाय ना जेनेबा बे गुबैयै गैयामोन जोंनि माबायाव समाजाव सुथेनो सुथेनायनि माबा गैयामोन गासैबो सुथेयि गस्लाल' माने गस्लासो होमफ्लांलाय लांबाय दखना जोमग्रा बिदि लायोमोन आरोना बे
औ गोदो उम सिगां जाथ्राय जेननायावथ' आरो जिखौनो गाननो रोङामोन ना आरो दासो गेजेर ससेनिफ्रायसो जिफोराबो बर'फोरा निजि गावनो गाव ओ माहोनो जि खुन्दुं मा बानानै इन्दि सुनानैहाय इन्दि लुनानानै हाय इन्दि फिसिनानैसो गावनो गाव दिरुननानैसो बेखौ दानानै निजेयैसो गानबोदों नालाय गेजेर ससेनिफ्रायसो ओंखारनाय बेथ' गोदो थ' आरो ओ जि जोमबो गैयामोन बिजिनो जेबो सिनायथि गैयामोन गाननो रोङामोन मिथि यामोन । बेथ' आरो गेजेरनिफायसो ओंखारनाय । बेनिखायनो दायो आरो आरो आवगायलांसिनदों बर' फोरा बांसिननिफ्राय बांसिन दख'ना गानबा थ' आरो लांगा गानबा बांसिन समायनासिन नुसिनो नालाय बेनिखायनो लांगाखौ बांसिन न गानो आरो जेरावबो थांबा ओंखारबा ।
नंगौ नंनाया
थ' आरो खेनसे थेबबानो थं थं बारा इसां साजिनाय नुआ नालाय बेनिखाय खामानि दामानि मावनायफोराव सहस जानायखाय माने बिनि थाखाय खामानिफोराव गाननोबा न' थाबा बांसिन गानो आरो गान्नाय नुयो आजिखालि आरो सिख सिख्लाफोराबो न'आव थाबा बांसिनानो अग्रं दख'ना गाननायखौ नुयो
औ नंगौ
बुरि बुरिफोराल'सो ओरैनो
औ औ माने दा जोंनि जायगायावथ' जोंना माने अग्रं दखना गानो आरो ना जों लांगा माने खालि बाहेराव थांबा बायजोआव थांबाल'सो गाननाय जायो जेनेबा बहाबा थांबाल'सो
औ औ
माने जोंनाव अग्रं आनो गुबै आरो ना गोदो जेनेबा आबैमोननावथ' आबैमोनाथ' लांगा दख'नाखनो गानफेराख
औ बुरि बुरिफोराथ' आरो गाननो रोंखाालानोखा नालाय आरो बिसोरो दासिमबो बाहायबाय थायो आरो औ
लांगा गा जोंनि जायगायाव गोदो लांगा गानखायामोन माने ओ जोंनि आबैमोननि समाव लांगा गानासै ओमफ्राय आइमोननि समाव इसे जेनेबा गानना हांनाय जाबाय मानसि फोरा ओमफाय दा जोंनि समाव आरो गान-अ-लांगाखौनो गाननाय जायो आरो। ओमफाय बिदिनो जेनेेबा गाननाय जोमनाय जाबा बुंबाथाय खालि बे दख'नाफोराल' फैला जेनेबा एसे मानसिफोरा समाजाव गोरोबना थानो थाखाय माने गुबुननि गाननाय जोमनायखौबो मा नाजावनांगौ जायो आरो ना।
औ औ।
खायसे खामानि मावबाय दं बेवहाय नों दख'ना गाननानै मालाबाबो मावजाया जेनेबा ओमफाय बाल गामसा गाननानै खायसे खामानियाव थांथावथारा। बेवहाय जोङो जेनेबा लंपेन्ट गस्लाफोरखौबो जोङो आ नाजावनानै लानो गोनां जाबाय आरो । बिदिनो ओमफ्राय आरोबाव माबाफोर फोरमायनोबा नोंथाङा ।
फोरमायनोथ गोबां दङ बुं-बुंनानैथ फोजोबनो हाया गाननाय जोमनायनि बागै बर फोरनि नेरसोनफोरानो आरो आरनाय दं आरनायानो बरनि आंगो नेरसोनथि होनजायो।
औ नंगौ ।
खौ सिनायो । ओनिखायनो आरनाया जोंनि थाखाय मान गोनां गिदिर जों आन-आरनाया । आरो बिनि अनगाबो आर रो आरनाय आर दानि जुगावथ आरो आरनानायनि गस्ला आरनानायनि दखना, आरनाय फास्रा बो ओंखारदों रेगे रेगां ना मा बुङो? बेफोरबायदि गोबां
औ । बिदिनो माने गोबां गाननाय जोमनाय रोखोमफ्रा गोबां गोबां थ जोङो जेनेबा ओ मा होनो दानि जुगाव जेनेबा लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों गोबाङानो जेनेबा लंपेन्ट गस्लाफोरखौ नाजावना लानाय जाय बेफोरो ओ माने समाजारि सोलायलांनायनि थाखाय जालांदों थ माने बेफोरबो मोजां आरोना। बेनिफ्राय जोङो माने गाननाय जोमनायनिफ्रायबो माने मोनसे एसे बिजनेस बादि खालामनो हानाय जालांबाय । जेनेबा गाननाय जोमनाय दिहुननानै बेखौ फाननानै जिउ राहा लामा लानाय।
बेफोरबायदि दायो गोबाङानो औ गोबां नुबाय बेबायदि । बिजनेस गाननाय जोमनायनि बिजनेस दायो आरो बांसिनानो मान फोरा गाननाय जो जोमनायनि बिजनेसखौनो आजावसै
औ नोंगौ । गाननाय जोमनाया माने मोनसे गोबां माने बेयो मानसिफोरनि गुदि गोनांथि नालाय गाननाय जोमनाया । गाननाय जोमनायनि बिजनेस माने मोनसे जोबोर मोजां बिजनेस आरो ना माने बिजनेसखौ मोजाङै बुजिनानै जुदि गाननाय जोमनायखौ ओ नों आयदा लानानै बिजनेसनिथ नों मोजाङैनो खालामलांनो हायो ओमफ्राय नों नोंनि बिजनेसखौ फेहेरनो थाखाय नों खालि इह ओ गावनि ओनसोलनि गाननाय जोमनायखौल खालामा लासिनो माने गुबुन गाननाय जोमनाय फोरखौबो बिजनेस खालामोबा बिजनेसा देरसिननो हायो।
औ।
माने होमबाना नोंनि माने बायग्रा मानसिफोरनि अनजिमाया बांलांगोन आरो ना, जेनेबा दख'नाखौ जों बर'फोराल' गानो नालाय नोंनि इह बायग्राफोरा खालि बर'ल' जागोन जुदि जुदि नोङो मेख्ला सादोरफोरनिबो बिजनेस खालामोबा बे फोरबो मोनसे गानग्रा जोमग्रा, स' बिसोर मेख्ला सादोर गांग्राफोराबो जोंनि माबा जानो हागोन बायग्रा जानो हागोन। आरोबाव जेनेबा आरोबाव नोङो बांसिन मोजाङै हासिन बावोबा वर्ल्ड बाइकबो नोङो बिजनेस खालामनो हायो जेनेबा द्रेस फोरनि लंपेन्ट टि सार्टफोरनिबो नों जुदि बिजनेस खालामनो हायोबा, बेफोरबो गाननाय जोमनाय, आरोबाव माबा फोरमायबावनो ना नोंथाङा? अबैसे टाइमा जा जाबायमोन टेन मिनिटस।
हो?
टाइमा जाबायमोन दोनथ' जाासिगोन।
अ दे बिदिबालाय।